हेलौ नों खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङा फ्रि ना?
औ आं
औ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोन से आयदायाव सावरायनोसै बे आयदायानो जाहैबाय ओ सुबुं अनजिमा बांनाया जेनेबा जोंनाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों, जोंखौ नङा होमबा नोंथां? बेनि सायाव।
बेथ' बिराद मोजां आयदा जोंना बेखौ जोङो बयबो सावरायनांगौ बा मिथिनानै ला नाया गाहाम औ। बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागायग्रोदो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि जेनाखि गोग्लैनाय गोहोमफोर बेफोरथ' माने गोबां दं नङा होमसा नोंथां जों जेराव दिनैसिमबो जोंनि मेगनजों नुनो मोनो। जेरै सुबुं अनजिमायाथ' मानि जोंनि जेनाखि भारत हादरनि सुबुं अनजिमा बियो बुहुमनि माने फार्स्ट माने सेथि माबायावनो गोलैयो आरो माबाया जोंना सुबुं अनजिमाया। भारत हादरना जेरै से नैथियाव चाइना बेनो चाइना आरो भारत बिसोर मोननैयानो मानि ओ माबाबाव बांसिन माने सुबुं माबा अनजिमा गोनां मानि हादर आरो।
नंगौ
सुबुं अनजिमायाव बांनायाव जोंहा माबायदि गोहोम खोख्लैदों होमबा थांना थानायाव दा। जेरै ओ गो-गोबां बिथिङावनो माने गासै बुंनो थाङोब्ला माने गासैबो बिथिङावनो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि गोहोमा गोग्लैदों। गाज्रि गोहोम जेरै जोङो रां रुफानि सायाव साख्रि बाख्रिनि सायाव ट्राफिकनि सायाव आरो जोंनि आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव नङा होमबि नों
नोंगौ नोंथां नोंथां
दा जोङो साख्रि बाख्रिनि बेलायाव रायलायोबा जोङो जोंनि जानाखि सुबुंफोर लाइमोन बिथांमोन बिथांमोना दिनै ओरैबायदि मान सुबुं अनजिया बांनायनि थाखायनो जोङो भुगिनांगौ जाना फैबाय जेंनायाव गोग्लैबाय जेराव मोनसे जोंनि सोरकारनि ओ सेजौ बा नैजौ बेफोरबायदि माबा भेकेन्सिनि माबा जायोबा ओंखारोबा बेयाव जोङो खमैयावबो बाजि रोजानिफ्राय लानानै से लाखसिम सुबुंफोरा माने बेयाव एप्लाइ खालामो नङा होनबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां थारैनो
सेजौ बा नैजौथा भेकेन्सिनि थाखाय बा जि रोजा बा से लाख जन जेनाखि सुबुंफोरा बेवहाय जुदि एप्लाइ खालामोबा बेवहाय जों नायनानै नुनो मोनो बेयो मोनसे जोबोद मिनिथाव
औ नोंथां नंगौ
आरो दुखुनांथाव। जेरै जोङो मो अब्ला जों सानना नायदो मोनसे पस्टनि थाखाय जोङो साबेसे सुबुंफोर जों बादायलायनोबा ना नांनो गोनां जागोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
दा जोंहा बेनो सुबुं अनजिमा बांनो था खायनो जोंना बेखार जेंनायाबो मानि ओ गोबां बारा जादों। नङा होममा नोंथां। दा जोङो ओरैनो जोंनि ओनसोलफोरनि सुबुंफोरखौथ' जों नायनानै नुनो मोनो जेरै सोरबा मा मोनसे स्किल्सफोरनि मानि माबा गैया रोंगौथि गैया सोरबा सुबुंफोरा माने ओ फरायसालियाव माने सोलोंथाइ लानानै खालि डिग्रिल' लालांदों नाथाय गुबुन जेबो स्किल्स गैया नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ
बिथांमोना जायनि दाउन जाउनाव साख्रि बाख्रिनि माबानायावबो जों ओ मोननो हानायखौ नुनो मोनाखै। जेराव जोङो सा ख्रि बाख्रिनि थाखाय जोंङो माबानोबा ओ साख्रि बाख्रि लानोबा जों बेयाव गोबां मानि सोलोंनो गो नां माबा थायो ओ सोलोंनो गोनां माबाफोर जेरै गोबां माने गियान नांगौ जाना फैयो ना होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
जे जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि गोहोम गोग्लैनाया बेबो मोनसे माने बेखारनि अनजिमा बांनाय नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
जोङो हमना लादो मोनसे माबायाव थांनोबा नो
औ
सहराव जों सहैयोब्ला
औ
औ
ाम
नंगौ नों नोंथां
सुबुं मोनसेबां जोंहा बिदिनो मोनजा बांनाया बिदिन्थि होननानै सावरायनो हायो आरो बिनि सायावनो माखासे फोर जेरै ओ आबहावा गुबुंले जानाय सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखायनो आरो बिदिनो जो गासैबो बिथिङावनो माने जोङो गोबां माने जेंना जेंसि बेफोरबायदिजों ओ भुगिनांगौ जाना फैबाय आरो दा जोंहा ओ आरो नुबावो जे ओ जोंनि सुबुंफोरखौ बेखाराव जेरै सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जोंनो बेफोरबायदि बेसेबांनाखि साख्रिखौ होबाय थानो हाया, जेसेबां नांगौ मान सि नांगौ बेखौ लाखायो नङा होमबा नोंथां? दा जोंहा बेनो मोनसे जेनाखि बेखौबो सावरायनांगोन जोङो माने जोंहा माबा मोनसे रोंगौथि थानांगोन बा माबा मोनसे सोलोंनांगोन सोलोंसालियाव थांनानै, नङा होमबा नोंथां? जोङो गोबां नन गभर्नमेन्टाव माव नानैबो जानो हायो, गोबां फालांगि मावनानैबो जानो हायो, बा मानि बेफोरबायदि सा सोरखारि साख्रिनि थाखायल' जोङो सानना थाबा जाया। जेरै जोङो बबेबा एन जि अ फोराव बा माबा मोनसे दखान बा गलाफोर होननानै जोङो माबानो हागोन थानो हागोन बा संसार खुंनो हागोन बेफोरबायदि। दा जोङो बेफोरखौ नाहर बा जों सलुसनखौनो गोबां खम नुहरो नोंथां, सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानो थाखाय नङा होमबा? दा बोसोरै बोसोरै माने जोङो गोबां माने सुबुं अनजिमा बांनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां।
दा बेनो नोंथां ओ नोंथाङाबो बे सुबुं अनजिमा बांनायाव गोग्लैनाय माखासे गोहोमफोर बेफोरनि सायाव फंनैसो बुंदो नामा नोंथां? औ नोंथां।
जेरैबायदि नोंथाङानो बुंलांजोबखाबाय जे जोंना सुबुं अनसिमाया बांनायनि जाहोनावहाय मा मा खैफोदफोरखौ जोङो नुनो मोन सै, बेखौथ' गोबां नोंथाङा बुंलांजोबखाबाय। थेवब्लाबो आङो दा मोननैसो सोदेरबावनो गोसो जादों आरो नोंथां। दा जोंना मख'नो नांगोनदि आरोबाव दैज्लां बोथोराव जेनाखि जोंहा दैबाना बेबोथ' जोंहा सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाहोनावनो जायो नङा होनबा नोंथां? दा जोंहा गासैबो सुबुंफोरानो जे हाग्राफोरखौ सिफायनानै बा हा ओ हाफोरखौ लांदां खालामनानै गिदिर गिदिर
औ नोंथां।
लुबाय बिनि जाहोनावनो मा जायो, बे दैया बोहैलां नोनो लामायानो गैला आरो नोंथां। बिनि थाखायनो दा जोंनि ओनसोलजोंहाय बांसिनैहाय दैबाना जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो।
नंगौ नों
आरोबाव जोङो बुंनांगोन जे जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय बेथ' नंखागौ मानो होनोब्ला जोंनि न'खरावहाय जे-जेसेबां सुबुं दङ साबा दङ'बा जोंहा गंबा गाहाम गारि थागोन बा बाइक थागोन बा गारि गिदिर थागोन जोङो बेखौ सानफ्रामबो सालायबाय थायोब्ला बियो नितसय बिनि उखुन्दैफोराथ' जोंखौ खहा खालामखागोन। नङा होनबा नोंथां? दा सान नानै नायोब्ला जोंनावहाय न'खरफ्रोमावबो सासे मानसियाव सासे सासे गारि बा बाइक दंजोबसै आरो, बिसोरो मा खालामो ओ सा आं अफायबा थांनोब्ला आं बेयाव बे थांबाय आरो बैबो बैयाव थांङोबा बेयाव थांबाय बिनि जाहोनावनो दा ट्रेफिकफोराबो गोबाङैहाय बारा जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
गोदोनि दिनावहायथ जोङो नुयोमोन खि सुबुं अनजिमायाबो खम आरो मा मा बिसोरो ओ साय साइखेलफोर सालायनानैसो बा थाबायनानैसो लामाफोरावबो हान्थियोमोन आरो दा बेनि थाखायनो गोदोनि दिन नावहाय जोंना आबहावाफोराबो जोंना मोजांमोन मा गुबुंमोन नाथायबा गोदोनि रुजुनायाव आरो दानि रुजुनायाव गोबां फाराग दंसै आरो दा बेफोरनो जोंना जोङो जोंनि मेगनजोंनो नुबोगासिनो दङ' बे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा आरोबाव मा मा खहा जानाय जेरै जोंना गारि मथरजों एक्सिडेन्ट जानायफोरखौबो जोङो बांसिनैहाय दा नुनो मोनसै
औ नोंथां औ सैथो
नंगौ नोंथां
औ नोंथां
आरोबाव गोबां दंबावो आरो जोंहा बेफोरखौ बुंनानैनो फोजोबनो हाया जेरैहाय जोङो नुबावो ओ प्लास्टिकफोर जिहेतु जोङो सुबुं अनजिमाया बांनायखाय ओ जोङो मोनसे खाजा बा फेकेट बुस्थु बायोब्ला जोङो बेखौ प्लास्टिकखौबो बांसिनैहाय बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो दा जोङो नफोरावहाय बे प्लास्टिकफोरखौ लाबोनानै बा खाजा बनजाफोर जोङो जाफैनानै उसुं उलाफोरावनो जोङो गारलाबायनानै दोनो आरो दा बेथ सेवनो रोङै बुस्थु नालाय थ थिग बेबायदिनो बियो हाखौहाय बा हानि हासारफोरखौ गाव बोगथाबजोबनानै लायो आरो जायनि जाहोनावहाय जोङो जोंनि आबादफोरखौ गायब्लाबो जोङो आबादखौनो मोननो थांला आरो नोंथां
नंगौ नोंथां सैथो
औ
औ नोंथां
आरोबाव नोंथाङाबो माबाफोर सोदेरबावनो गोसोब्ला सोदेरबावनो हागोन नोंथां
औ नोंथां जागोन ओ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया माने सैथोआनो नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जोंनि जेनाखि आ सुबुं अनजिमा बांनायाव गोग्लैनाय माखासे गोहोमफोर नोंथाङा खिन्थादों आरो गोहोम गोग्लैनानै आरो जोंहा मा खहा जादों बेखौबो नोंथाङा बुं-बुंलांबाय आंनि सिगाङाव थिग बेबायदि माने जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों माने बिदिन्थि होनानै ओ गोबां माने माबाफोर दङ खोथाफोर दङ नङा होमबा नोंथां माने जेंनाफोर दङ औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोङो बेफोरनि सायाव सावरायलायबाय आरो गोबां दंबावो औ नोंथां
बे दसे समनि गेजेरावथ जोङो बेफोर एथ गुवार बा गोथौयै जोङो सावरायजोबनो हाया जाहैबाय
नंगौ नोंथां सैथो दा जोंहा बेनो नोंथां सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोंहा माने होबथानोबो गोबां माने जोंहा आग्लाय बिग्लाय माने साननाय गैया जे जोंखौ होबथानो हागोन होननानै नङा होमबा नोंथां बेखौ नों आंआ दि बा जागोन नों नावखौबो जेनेबा बादा खालामनानै ओ बेफोरबायदि सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो खमायहोनो हाया बेफोरखौ गाव गावनो माने दिन्थि फोरानो थिग थानांगोन होमब्लासो जों हागोन माने सोरखारनिफ्रायबो गोबां राहा लादोंमोन। बेफोरखौ होबथानो नाथाय बेफोरो माने जाफुंसार जायाखै आरो नङा होनबा नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा दाथ' समाबो जाबाय आरो उननि समाव नोंथांजों सावरायनो मोनबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथां।
औ नोंथां। अब्ला नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो औ गोजोनथोंसै नोंथां।